हेल' औ औ खोनादों नोंथां
गोजोन सानजौफुनि नोंथांनिसिम हामलायथि बावहरनाय जाबाय
औ नोंथांनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय
नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय हरनाय जादों नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां हागोन
आयदायानो जाबाय लामा दालांफोर थायोबा जोंनियाव मा मुलाम्फा फा जायो बेफोरनि नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां हागोन
फोरमायदो नोंथां एसे
औ लामा दालांफोर थाबा जोंहा मा मा खहा जायो बेफोरनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायग्रोनोसै नङा होमब नोंथां
औ
औ खहाफोरनि सोमोन्दै फोरमायग्रोनोसै आरो आं जोंहाथ' लामा दालां गैयाबाथ' मिथिखागौ नोंथाङाबो जेरै जों लामा दालां थायाबा जोङो स्कुलफ्राव थांनायफ्रावहाय जोबोद खस्थ' जायो नङा होमबा? जों स्कुलफोरनिबो सुबिदा मोननाय जाया आरो आरो जोंहा देहा फाहामसालिफ्राव थांनायफोरावबो जोबोद खहा जायो आरो लामा दालां गैयाबा।
उ
आरो बेफार बेफार फालांगि खालामनायाव बेफार खालाम बि खालामनायावबो जोबोद खहा जायो आरो जों बेफार फालांगि खालामनायाव जों लामा दालाङानो गैयाबा जोङो बोरै जोङो गाव गावनि न'निफ्रायनो बोरै बेफोरबायदि बिजनेस खालामनो बेफोरबायदि जायो आरो ना। जोबोद खहा जायो लामा दालां गैयाबा जोंनि जिउआवहाय जों
जों लामा दालां गैयाबाथाय जोङो बिदिनो बेमार जाबाबो जोङो थांब्रबनो हाया जायो आरो जेरै जोङो लामायानो जोंनिया मोजां नङाबा जोङो गारि मथर लेंहरनो हाया जायोना बे फोरनि थाखाय जोङो जोबोद खहा जायो आरो। जोङो इदिनो लामा दालां गैयाबाथाय जों देहा फाहामसालियावहाय थांब्रबनांगौ गोनांबाबो सोरबा बेमार गोसा जादोंबाबो जों लोगो लोगो लांनो हाया जायो आरो बेफोरबायदि जाहैयो जों गोबां खहा जायो आरो जोङो लामा दालां गैयाबाथ' जोङो बिजनेसबो खालामनो हाया जाहैबाय जोङो न'आवनो गावनो दिरुननाय प्रडाक्टफोरखौ बेलेगाव साप्लाइ खालामहरनो हाया। जेरै जों गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोरजों कानेक्सन लानो हायि जायो आरो। आरो
नोंथाङाथ' मिथिखागौ जोंनिया न' लुनायावहाय बायदिसिना गोबां आगजु नांगौ बेफोरखौथ' जों आखाइजों रोगाना लाबोनो हाया नङा होनोमबा नोंथां? जों गारि औ गारि मथरफोरजोंसो जों लाबोनो हायोना बेफोरबायदि सिमेन्ट इथाफोरखौ बेफोरबायदियाव गोबां खहा जायो आरो जोंनिया लामा दालां गैयाबा आरो औ मुलाम्फा होमबाथ' नोंथाङा मिथि खायो लामा दालां थाबा जोङो गंफ्रोमबो गामियावथ' दाना स्कुलफोर जाजोबबायना बेफोरखौ जोङो औ मोननो हायो आरो आरो बिदिनो जोङो गुबुनफोरजों कानेक्सन लालायनो हायो बिजनेसफोर खालामनो हालायो दाथ' जों दानि जुगावथ' नायनो थांबा फ्रायानो बयनिबो जायगायावहाय लामाफ्रा मोजां जाजोबखाबाय नङा होमबा नोंथां जेरावबो फाक्का जाजोबखाबाय फा खा हाइवे जाजोबबाय। गोदोनि समफ्रावहाय गोबां खस्थ'मोन आरो लामा दालां गैयि समावहाय दाथ' जोंनि गासिबो सुबिदाखौनो मोनो आरो लामा दालां जानानै।
नोंथाङाबो नोंथांमोनथिं माबोरै लामा दालां गैयाबा माबोरै सोलियो बेफोरबायदिनि गोदोफोर माबोरै सोलिबोनाय आबै आबौमोना बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन। ओ सिगां आंनि सिगांनि जुगनि लामाफोरजों नायोबा दानिफोर दानि जुगनि लामाजों जों नायोब्ला बेयाव ओ ओम मा होनो दिपारेन्स दङ आरो। गोदोहाय दालांफोर गैयामोन। दंफांनि दंफांनि दालांफोर थायोमोन। लामाफोरा बे गामि सिं सिंफोराव गाज्रिमोन हाब्रु जायो मा जायो स्कुलफोराव थांनो खस्थ' जायो ओ दालांफोर गैयाबा दालां बारनोबाथाय गाहायाव मा होनो दैजों बारनांगौ जायोमोन। फरायसालिफोराव थाङोब्लाबो औ दानि जुगाव औ खस खस्थ' जायोमोन बिरादनो। ओ दानि जुगाव थ' गासिबो ओ बे गामि सिं सिंफोरनि लामाफ्राबो दालांफ्राबो गासिब बे मोजां जाबाय। औ बेफोरनो फरायसालियाव थांनोबाबो गोरलैयैनो थांनो हाबाय।
ओं ओं।
ओ जेनेबा बै जों जोंदि माबायोना बै जाय प्रडाक्ट प्रडाक फोरफोरखौ जोङो न'निफ्राय न'निफ्रायनो इन्टारनेटनि जोहै बिहरनो हायोना। ओ बेफोरखौबो जों मिथिं होफैनो हाबाय जेनेबा जों बिहरनो हाबाय। उम बेफोरनो आरो उम ओमफ्राय जेनेबा लामा मोजां लामा मोजां जानायनि औ सुबिदा गैयामोन। लामा मोजां जानायनियावबो माखासे गाज्रि थायो आरो जेनेबा। ओ लामाया मोजां जाबाय होननानै दानि जुगावथ' गारि मथर बिराद सोलियो।
उम।
ओ लामा लामा मोजां जाबाय होननानै गारिखौ स्पिड सालायो। औ बयनिबो न'खरावनो दालागै गारि दंजोबसै। ओ गारिफोरखौ स्पि सायला बायो एकसिदेन जायो। मानसिनि जिउ खहा जायो लामा मोजां जायोबाबो। लामा मोजांबाबो खहा जायो लामा गाज्रिबाबो फार्से थिं खहा जायो। लोंनानै जानानै गारि सालायो एक्सिडेन्ट खालामो मानसि जिनि जिउ खहा खालामो।
ओं।
गोबां नुबोगासिनो जोंनिथिं दा बि
औ औ। बांसिन सुबिदा जायो आरोना नोंथां लामा मोजां जाबा?
लामा मोजां जाबा सुबिदा मोजां जायो खिन्थु नैबे उम लोंनानै जानानै गारि सालायनानै ओ बेफोरो बिराद खहा खालामो मानसिनि जिउखौ।
औ औ। दैलि बेफोरबायदि लामा जाब्रथाय जानायखौ नुयो आरो बेफोरबायदि गारि सालायनायनि थाखायनो। लामाफ्रा मोजां जाजोब्बाय नालाय। औ औ औ आरो ओरैजाय जोंहा फारसेथिं नायबा
लामाया गाज्रि्रिबाबो जोंहा खस्थ'।
औ औ। फारसेथिं नायबा लामा गाज्रिबाथाय जोंना ओ ओं। औ जेरावबो थांनो हाया जायो आरो आरो दैज्लां समाव थ' दैबाना जासोयोना बेफोरखौ जोङो बारनो हाया जायो।
बुंनो थाङोब्ला ए लामाया जे मोजांबा साबसिन जायो
ओं ओं
औ बिनि गेजेरावबो माखासे गाज्रि थायो आरो
ओं ओं नंगौ जोङो लामा मोजां जाबाथाय जोङो न'निफ्रायनो गावनो न'आवनो बिजनेस खुलिनानै गुबुन जायगा दाबसे दाबसे जायगाजों जों कानेक्सन लानो हायो आरो ना? नोंथां साप्लाय खालामहरनो हायो औ गोसोबायदि न'निफ्रायनो। आरो नों बहाबा थांनो गोसोबा नै दानो थांनो गोसोबा थांनो हायो। लामाफोर मोजां जाबा औ गोसो बेबायदि खामानि मावनो हायो आरो न'आवनो थानानै जोङो रांफोर आरजिनो हायो आरो बिजनेसफोर खालामनानै औ गुबुन हादरनि मानसिफोरजोंबो जोङो कानेक्ट खालामनो हायो आरो जोंहा थ' लामा लामा गैयाबाथ' जोङो बेफोरबायदि जेबो सुबिदाखौनो मोननाय नङा जों जेरै जोंनाथ' बिदिनो गंफ्रोमबो गामि गामि स्कुल जाबायना बेफोरबो जोंनिया बन्द' जाजोबगोन आरो लामा
उम औ बेफोरनि बेफोरनि अनगायैबो जेनेबा ओ जोंनि हादर नाङै फोनांजाबनाय दै लामा, बार लामा ओमफाय बे जों दा रायलायगास नो दा मोनसे हा लामा मोनथाम रोखोमनि माबा खालामनो हायोना औ कानेक्सन खालामनो हायो जेनेबा ओ उम दाबसे हादरनिफ्राय गुबुन दाबसे हादरसिम रोगानो थाख खाय जेनेबा जाहाजजों ओ एयारप्लेनजों आमफ्राय बिदिनो हायाव खारग्रा माखासे बिदि बुस्थुफोर रोगाग्रा गारिफोरजों औ बेफोरजों हायो आरो
औ औ बेफोरनि सुबिदाफोरखौ मोनो आरो जोङो औ
औ
आरो लामा दालां गैयाबाथ' जोंहा बेफोरनि सुबिदाखौनो मोननाय नङा
ओ सुबिदा मोननाय नोङा औ जेनेबा गामिफोराव थानाय जेनेबा गामिफोराव थानाय बे ओ फरायसालियाव थांग्राफोरा बिदि लामा गाज्रिबा थांनो बायोमोन आरोना
औ औ नंगौ गोदोनि समाव थ' बेफोर बेफोरबायदि लामाफोरनि सुबिदा लामा दालांनि सुबिदायानो गैयामोन ना नों
गैयामोन औ
औ गोदोनि आबै आबौमोननि खुगायाव खोनादों आरो जोङो जेरै जोंनि लामाफ्रानो मोजां नङामोन नालाय हाग्राबारि गोजा बिदिनो दै दै बारलायनांगौ बिदिनो जि गारि मथर फैजाया गारि मथरफोरबो बारा गैखायामोन नालाय गोदोनि समाव
समाव औ
औ औ बेमार आजारफोर जाबा थाय बिदिनो बाननानैसो देहा फाहामसालिफ्राव लाङो होननाय खोनादों आरो जोङो गोदोनि समाव ओं थेला गारि, गराइ गारि बेफोरबायदि दंमोननो आरो गोदोनि समाव साइकेल साइकेलफोराबो बारा गैयामोननो आरो आरो दानि जुगाव नायबाथ' जोंनिया फ्रायानो बयनिबो न'खरावनो गारि दंजोबो होननाय जाबाय आरोना नोंथां
औ ओम
लामाफोरनिबो सुबिदा जाबाय नालाय जोंनिया मोजां जाबाय एसे डेभेलप जाबाय आरो जोंनिया औ गोदोनिजों दानिजों नायबा बुहुद फाराग जाबाय आरो गोदोनि समाव बेफोरबायदि सुबिदा गैयिनि थाखाय गोबां खस्थ' मोनबोदोंमोन आरो आरो जोंनिया जोंनि हारियाबो उन जानानै थालांदोंमोन आरो बेफोरबायदि सुबिदा गैयिनि थाखाय
औ
औ दा दा बेफोरबायदि सुबिदा मोननानै जोङो जोबोद गोजौआव फैबाय होननानै आं सानो आरो नोंथां
औ सानो
औ होमबा नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां औ नोंथांजों लामा दालांनि सो औ सोमोन्दै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय।
औ आंबो गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो उनाव उनफोराव रायलायनो मोनबावगोन।
औ औ दे